हेल' नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां? ओ से आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां? औ जों माने गामि आरो नोगोर बे मोननैनि फाराग आरो जों गामियाव थानानै माबायदि फाराग आरो टाउनाव थानायफोर ओ गिबियावनो गिबियावनो आं होनग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांनाव आं होनखांना होनबानो जाबाय आरो जों माने जों गामि एरियानिखौ बुंग्रोसै आङो गामि एरियाायाव बांसिन माने बिदिनो मोजां बारहावा मोनजायो जोङो दंफां लाइफांफ्रा गामि एरियायाव बांसिन जायो बिदिनो दंफां लाइफां बिदिनो जिब जुनार जुनारफ्रा जोंनि जायगायाव बांसिन थायो जोंनि जायगायाव माने बांसिन ओं दंफां लाइफां हां लानाय दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो हां मोननाय अक्सिजेन बायदिसिना कार्बनडाइ अक्साइडखौ जोङो हगारनानै दंफां लाइफांआ जायो अक्सिजेनखौ जों दं फां लाइफांआ जायो जोंनियाव माने गामि एरियायाव बांसिन माने बिदिनो मि-मिलायनाय लोगो जानायफ्रा लोगोफ्रा बांसिन जायो गामि एरियायाव। आरो फारसेथिं माने टाउन एरियाफ्राव आरो गावबा गाव जायो बिदिनो लोगो फ्रा खम जायो गावबा गाव हारसिं जेनेबा रावबो थांलायाबो फैलायाबो बिदिनो जायो हाबा हुखाफ्रावबो रावबो मदद होलाया टाउन एरियाफ्राव बिदिनो गामि एरियायाव माने बांसिनानो मदद होयो गामि एरियायाव माने हाबा हुखायानो जा बांसिनानो मदद खालामफैगोन नङा खामानि मावफैगोन बिदिनो हाबानि सिगां बिदि मदद होलाया आरो बांसिनानो माने टाउन एरियायाव फैसा नङाबानो थांना थानो गोब्राब आरो गासिबो बुस्थुखौनो बायनानै जाजोबनांगौ गोनां जायो। बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो गायनो सुबिदा गैया दंफां लाइफाङाबो खम जायो टाउन एरियायाव बिदिनो आबहावाया एसे गुबुंले जायो। गारि मथरा बाराद्राय गरमाबो बारा जायो आरो टाउन एरियायाव मोनसे बेनिफिटबो दङ बिदिनो सोलोंथाइफोर लानो मोजां जायो बिदिनो बिजनेसफ्रा मोजां जायो मान सुबुंफ्रा बारा जायो नालाय टाउन एरियायाव बांसिन गोरों सुबुंफ्रा टाउन एरियायाव थायो बिदिनो गामि एरियानिफ्राय बिसोर गामि एरियायाव थानानैलाय बाबाय आरो गा मि एरियानि साननाय हनायफोरखौ बारा मोजां मोना बिदिनो बिसोरो माने साख्रिआवलाफ्रा थांनो नागिरो टाउनफ्राव बिदि फैसा गोनां मानसिफ्रा बांसिन टाउनाव थाङो आरो आरो बेवहाय माने बांसिनानो साख्रिआवला मास्टार बिदि बायदि आरो बिजनेसमेन बिफोरो बांसिन थानायखौ नुनो मोनो आरो दखान होनाय गिदिर दखानफोर होनाय आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला टाउन एरियानि हाया जोबोद दाम आरो जोंनि गामि ओनसोलनि हाया दामा खम। ओमफाय बिनिखायनो माने टाउन एरियायाव गामि एरियानि मानसिफ्रा माने थां बायनो बो हाया आरो थांनोबो हानो नागिरा बिदिनो गामि एरियाफोरनि मानसिफ्रा थाहैनो हानो नागिरा बिदिनो रुम भाराफोर थाहैबाबो बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो गासै सिबो मैगंफोरखौ बायजोबनांगौ गोनां जायो गामि एरियायाव माने बेफोर बुस्थुखौ नोङो जेराव मेरननो मोनलाबायो जेरै हाग्राफ्रावनो नागिरलाबायनानै जाम्फैफ्रावनो नोङो मैगंफोरखौ बुथुमनो हायो हाग्रान मैगं मेनला थायो बि टाउन एरियायाव माने बिदि सान्स मोना आरो नों गासिखौबो बायथारनांगौ गोनां जायो हमनाला नोङो मैगं दाय एसेखौनो गायनोबो हाया नोङो गामि एरियायाव थ' मेरला जायगा दङ गायनो मेरला मैगं गायनो हायो गा टाउनफ्राव बिदि सुबिदा गैया दा टाउनफ्राव बांसिनो बिदि जानाय लोंनायनि एसे सुबिदाया खम खिन्थु सोलोंथाइफ्राव बानायफ्राव मोजां ओमफाय गामि एरियायाव सोलोंथाइ लानाया एसे सुबिदाफ्रा एसे खम आरो इदिनो बायदिसिना स्कुल कलेजफ्रा कलेज स्कुले मोनगोन नोङो ओमफ्राय कलेजफोर गिदिर गिदिर कलेज इदिनो बायदिसिना इनस्थिथिउथ गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट इदिनो गिदिर गिदिर अफिस बा मोनसे गिदिर साख्रि बाख्रि फोरनि बिदिनो इनस्टिटिउट बायदिसिना ट्रेनिं सोर माने गामि एरियायाव फोर खम मोननो नागिरा ओमफ्राय टाउन एरिययाव बेफोरो सुबिदाया गोबां आरो टाउन एरिया माने जायगानो जायगा बिराद सुबिदा दङ आरो फै साबो फैसाबो नांगोन जायनि जाउनाव माने गामि एरियानि मानसिफ्रा माने बांसिनानो टाउन एरियाफोरनि टाउन एरियाफोरनि बायदिसिना इनस्टिटिउट कलेज प्राइभेट सेक्टर बायदिसिना फ्राव माने एदमिसन लानो हानो नागिरा गामि एरियानि मानसिफ माने एसे गोरिब थाखोनि जायो टाउनि एरियानि सुबुंफ्रा एसे धोनि थाखानि नालाय बिसोरो दामि दामि कलेज स्कुलफ्राव माने बिसोर हगारनो हायो बिसनिया बिसनिया थाखा खामायनाय बायदिसिना साख्रि आवलाफ्रा माने बांसिन बिसिनाव साननायफ्राबो एसे बांसिन जायो बुजिनायफ्राबो बांसिनानो टाउन एरियानि मानसिफ्रा एसे गोरों जायो गोरों आरो बिसिनियाव माने थाखा फैसानिलाय अभाब गैया खिन्थु बिसोरनियाव जानाय लोंनाय अभाब बिदिनो फैसा नङाबानो जाया दा‌ बिसिनाव बारहावाफ्रा मोजां नङा गारि गारिफ्रा हेब्रेरे नेब्रे हेब्रे नेब्रे आरो गारिफ्रानो जायो जायगानो जायगा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जायो बिदिनो मालाबाफोरो गारि एरायनोबो हानो नागिरा मालाबा समाव बिदिनो उखुन्दै गारि उखुन्दै बेफोरनो माने आबहावाखौ गामि एरिनि मान बांसिन बा‌ टाउन एरिया बांसिन गुबुंले जायो दंफां लाइफां खमनि थाखायनो गामिफ्राव एसे ओरैनो थांना थानोलाय मोजां सादरनै थांना थानो । बेबायथा सुबिदाफोर मोननाय नङा आबहावाया मोजां गामिनिया दा हाफ्राबो नोङो बायलाबायनानै थानोबो हायो बिदिनो न'फ्राव बिदिनो खेथि बाथिफोर मावनानै जानो हायो नोंथाङा एसे बुंदो गामि एरिया आरो माबाफोरनि बागै
नंगौ नों दहाय नोंथाङा दासो बुंलांबाय
औ
गामिनि आरो सोहोरनि बागै नंगौ जों ओरैनो थानानै जों मोनदाङो जोंबो गामियावनो देर ओ गामियावनो थाबोनाय ओ गामिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ गामियाव जे मा माबा नेमखान्थिफोरनि गेजेरजों गामि गंसेखौ सा लायो जों बेखौ मिथियो जों बेखौ मिथिगौ दा टाउन आरो गामि अनेक गुबुन माने बेहाय डिफरेन्स दङ मानो होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोलाव जाबायदि दंफां लाइफां बा मिथिंगाया ओरैबायदि सोमखोर दैमा दैसा जे दै बोहैनाय दुब्लि फोथार ओ बेबायदिनो मोसौ गुमग्रा जायगा बेफोरो ओरैबायदि ओ जोंनि गोसोखौबो बोनो हायो आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो मोजां बिजों ओ गोग्गो बारखौ जोङो मोननो हायो नाथाय टाउन सोहराव जोङो जुदि ओ थाब फैनांगौ गोनां जायोब्ला ओ जोङो माखासे टाउन सोहोरनि दुं दुं हाव हाव जों माखासे बारहावाखौ जोङो मोनजायो जायनि जाहोनाव ओ बांसिनानो दा टाउन टाउन एबा सोहोरावनो बांसिन इन्डास्ट्रिफोरा थायो गामि ओनसोलाव एसेबां मा मानि बेफोरबायदि इडास्ट्रिफोरा थाया जायनि जाहोनाव टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरनि जे ओ जे सुबुंफोरा बाय बायदि बायदि मोगा मोगि जेरै जाय बार गुबुंनाय बा बायदि बायदि मिथिंगायारि जाथायफोरजों माखासे समावहाय मोगा मोगिबो जानो गोनां जादों आरो बेजोंनो लोगोसे टाउन ओन टाउन ओनसोल होननानै बुङोब्ला जों माखासे सुबि सुबिदाखौ जोङो मोना नङा
जेरैहाय बेहाय गामि ओनसोलफोराव बेंकनि सुबिदा जोङो मोननो थाङा ओ कलेजफोरनि सुबिदा जोङो मोननो थाङा बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बायदि बायदि इउनिभारसिटि बायदि बायदि फरायनाय बायदि बायदि बेफार फालांगिफोरा बांसिनानो टाउनाव जायो जों बेखौ मोनथियो बेनिफ्राय गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनि थांना थानाय राहाया बांसिना नो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थांना थानाय राहाया बांसिनानो आबाद मावो आरो बिसोरो जुदि आरो गामि ओनसोलनि ओ फरायनायफोरा बेबायदिनो साख्रि
साख्रि नागिरनानै टाउन ओनसोलाव फैनो गोनां जायो आरो फैनो गोनां जानायाव माब्लाबा समावहाय ओ बेबायदिनो बायदि जेंनाफोरजों बेबायदिनो ओ मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दा आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो जे टाउन ओनसोलनि हिदि हे हेफाजाब होलायनाय सुबुंफोरनि हेफाजाब होलायनाय बेफोरो ओ गामि ओनसोलनि बायदि नोङा मानोना गामि ओनसोलफोराव गामि ओनसोलाव गामि मिखौ दैेदेनग्रा गावबुरा बेजों लोगोसे आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे नेहाथा थारि हालमाजि बेफोरबायदिया थायो बेफोरबायदि था बेफोरबायदिजों माने गामियाव माबा मोनसे समादान माबा मोनसे प्र' जेंना जायोब्ला बिनि सायाव साव रायनो थाखाय हालमाजिया मोजाङैनो बेखौ लिंखाङो लिंथुमो लिंथुमनानै गा गामियाव मा जादों आरो मा जायाखै बेफोरनि बादै सावरायलायो आरो जोङो लोगोसे ओ सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे जेंनाफोर नुजाथियोब्ला समाजाव समादानखौबो खालामो थिग नाथाय आं दा आंनि मोनदांनायाव टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि जुदि लिंखांलायनाय गामिनि बायदि थासारि बेखौ जोङो नुनो मोना ओ जायनि थाखाय ओ माखासे खामानिफोरा माने गोरलैयै जाफुंनानै फैया बांसिन टाउन ओनसोलनिया सोनारनानै थानो गोनां जायो होननानै बुङोब्ला फैसानि सायाव सोनारनो गोनां जायो जों बेखौ मोनथियो एबा मोनदाङो ओ दा आ बेनिफ्राय आहो बेजों लोगोसेनो माने टाउन ओनसोलनि जाइगा ओ स टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरनि जे थांना थानाय राहाया बांसिनानो बिसिनिया बेफार फालांगि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे साख्रि बाख बाख्रि ओ साख्रि बाख्रि जब बेफोरनि बेफोरनि बिसोरजोंनो बेजोंनो थांनानै थायो जों बेखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव माखासे नेमखान्थि जेबा आदर्शजों सोलियो टाउन ओनसोलाव जोङो बेफोरखौ एसेबां मानि जोङो नुनो मोननाय जाया दा नोंथाङा बिनि सायाव आरोबाव माबा एसेसो फंनैसोबा बुंनो हाबावगोन नामा औ
उम नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। ओ बिदिनो जोङो गामि आरो था टाउन एरिया यानि जोङो खायसे मोजां मोनो खायसे गाज्रि मोनो बिदिनो गामि एरिया आरो टाउनि एरियानियाव फारागा फारागाल दङ बिदिनो सुबुंफोरनि मोजां मोननायनि सायाव सोनारसिगोन बियो बिदिनो सोरबा मोजांबो मोनसिगोन सोरबा गाज्रिबो मोनसिगोन सिख सोरा फैसा थाखा गोनांफ्रा गामि एरियाव थानो मोजां मोना बिदिनो टाउन एरियाफ्राव डेभलप जायगाफ्राव थानो मोजां मोनो आरो दा होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ एसेबां फोजोबथ'नोसै ना टाइमाबो जाथ'गोन औ दे